हेलौ नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रिबा आं मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
रायलाय जायो नोंथां।
औ औ जागोन दे आं माने जोंनि बे आबहावा बा बार मण्डलनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों जेनेबा आबहावाया माबोरै गाज्रि जायो मानिफ्राय जादों जों बेखौ बोरै होबथानो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरो ना। औ औ होमबा फोरमायलांसै नोंथां।
दे दे फोरमाय जायो नोंथां।
औ जोंना गिबियावनो आबहावा गाज्रि जानायनि गोबां रोखोम दङ आरो ना
औ औ
मानिफ्राय गाज्रि जायो बिनो बुंब्ला जोंनाथ' गिबियावनो आबहावा गाज्रि जानायनि जाहोना जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनाय गिबि गिबियावनो गिबि गिबियावनो सुबुं अनजिमा बांनाय बिनि उनाव मा जायो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय बिफां लाइफां दानाय दान फायनायनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गोबां बिबांनि माने खहा जाबाय दं आरोना। मानो होनोब्ला बिफां दानफायनाय लोगो लोगो जोंनि जि बारमण्डलाव थानाय अक्सिजेन गेस बिनि बिबां माने बेयो बिफांखौ दानफायबाय थायोबा मानो होनबा जोंनि सुबुं माहारि जिब जुनार दाउसिन दाउला बे गासै जिबफोरनोनो थांना थानायाव जि हां लानाय बेयाव जोंनो गोनां थि अक्सिजेननि बेखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानांगौ बा खम खालामनांगौ आरोना। जायनि जाउनावबो मा जायो बे बिफां लाइफां दानफायोबा माने बे बुहुमाव अखा हानायाबो खम जायो आरो ना फ्राय बिफांखौ दानफाय जबोबाथ बिफांखौ दानफाय जोबबाथ माने अखा हानायानो बन्द जागोन जायनि जाउनाव माने रानस्राव बालाारि बाय जालांनोबो हागौ आरोना
नंगौ नंगौ थारैनो
बिफां लाइफां गाय माने दानफायनायखौ बन्द खालामनांगौ जुदि फांसे बिफां दानफायोब्ला माने फांबा बिफां गायनांगौ आरोना अब्लासो जोङो मा जायो जोंनि दि बिफां दानफायनायनि जि बिबां बेखौ जों माने समानथि लाखि खिनो हायो आरोना औ बेनि उनाव जाहैबाय जों जोंहा मा माने नोगोरफ्राव थानाय माने गोबां बिबांनि जेरै खैला सावनाय इथा सावनाय बिदिनो कारखानानिफ्राय गोबां दारिमिनफोरनिफ्राय बुहुद गेसाव गेसाव गोफोन गुफुन गेस मुवा ओंखारो नालाय बेफोर गेस फोरा माने जोंनि बारमन्दलावनो गोसारनानै थायो आरोना बारमन्दलाव गोसारनाय लोगो लोगो मा जायो बारमन्दाराव गोसारनाय लोगो लोगो जों मा-मा खालामो जिहेथु जों हां लायो नालाय बे माननो जोंनि हां लानायनि गेजेरजों जोंनि मानसिनि देहा सिङाव माने सोलेर सिङाव हाबलाङो आरोना
नंगौ नंगौ
जायनि जाउनाव मा जायो जोंनि हां लानायनि बेराम आस्थामा बिदिनो समफ्लनि बेराम बिखानि बेराम गोबां बेराम जायो आरोना सुबुं माहारिनाव बेनि उनाव बिदिनो बिदिनो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जि दारिनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि गेसाव गोफोन मुवा खायसे फोर माने दैयावनो ओरैनो माने बोहैहोयो आरोना बोहैहयो गारनो गारना दोनो जेराव मेराव बिनिफ्राय बेखायनो लेथ्रा मुवा गेसफोर गेसाव गोफोनखौ जेराव मेराव हायाव गारना दोनो जायनि जाहोनाव जोंहा मा जायो मिथिंगानि जिखिनि हा बे हाफोराव माने गोबां लेथ्रा लेथ्रा जाना थायो बेयाव माने माखासे जिबफोरा माने हानि जिबफोरा थैलाङो हायाव आबाद मावनो हायै जायो बिदिनो दैफोराव गारोब्ला जोंहा दैयाव गोबां बिबांनि खहा जायो बिदिनो दैयाव थानाय एम्फौ एनला ना बिदिनो एम्बु गोबां माने जिबफोरा माने थैलाङो आरोना बिनि उनाव जादों जोंहा माने बिदिनो प्लास्टिक मुवा बाहायनाय गसाव गोफोनखौ जेराव मेरायाव गारनाय बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया माने गोबां बिबाङनि खहा जाबाय दं आरोना
नंगौ थारै
आरोनि बेनिफ्राय मा जायो मानो होनबा प्लास्टिकआ मा जाबाय सेवनो रोङै मोनसे जिराद बेखौ बाहायनाया माने जोंनि बुहुमाव दा गोबांनिफ्राय गोबांसिन जाबोगासिनो निमाने प्लास्टिकआ सेेरोजा बा-बा रोजा बा लाख बोसोरबाबो माने सेवनानै थां थाङा आरोना बेनिखायनो जोङो बेक बाहायनाय खम खालामनांगौ मानो होनबा प्लास्टिकखौ जेराव बेेराव गारान दोनोब्ला बे प्लास्टिकखौ सौसिनानै बिफां लाइफाङा रज'नो हाया आरोना
नंगौ नंगौथारै
बेखायनो जोङो बे प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आजिखालि लेखा बिलाइनि खाखोरननि गोबां मना मोनसै बेगफोर मोनसै जों बेफोरखौ बाहाय बाहायनांगौ हायोबा प्लास्टिकखौ जोङो रिसाइकेलनि थाखाय हरफिननांगौ बेजों लोगोसे जोंहा गोबां बिबांनि आबाद मावनायाव जेरै हासार होयो बिदिनो बायदिसिना मुलि होयो बेफोरबो हायाव गलाय बेन्देरनानै माने हानि जिबखौ माने फुथारजोब बो आरोना हानि जिबख्रिया खहा जालाङो जायनि जााहोनाव आबाद मावनोबो खस्थ' जायो बिफां लाइफां रज'नायावबो हाया खस्थ' मोनो बेनिखायनो जो बिदि मुलि बाहायनाय बेबो जानगाराव थानांगौ आरोना नोंथां आरो बेनि उनाव जाहैबाय जोंहा माखासे गारि मथर मानो होनबा बेुहुमाव गोबां मबानि गारि म मथराबो बांगासिनो दङ बांगासिनो दङ मान हाजार हाजार लाख लाख गारि मनथार बांगासिनो आरो ना बेनिफ्राय माबोरै खहा जायो होनब्ला जोंहा गारिनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै मानो होनबा बे उखुन्दैया मानिफ्राय ओंखारो मे गारि सालायनायनिफ्राय मानो होनबा गारिया खारो पेट्रल एबा डिजेलजोंसो बेनिफ्राय जखि गारिनिफ्राय ओंखारनाय जि खिनि उखुनाय बेबो मायनाय गोबां बिबाङै जोंनि बारमदलाव गोसारानानै थायो जायनि जाउनाव गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै कारखाननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गासिबो लोगो मोननानै मा जायो जोंनि बेजन लेयारखौ माने गाज्रि खहा खालामबोगासिनो आरोना
नंगौ नंगौ थारै
जायनि जाहनाव माने गोबां बिबांनि बार बदला खहा जाबाय दङ अजन लेयारा खहा जादों जायनिफ्राय जोङो साननिफ्राय आलट्रा भाइले द्रेस सिंखार नालाय बेयो माने जोंनिसिम सफैनायखौ अजन लेयारा बन्द खालामोबा होबथैयो नाथाय बेनो बया जागासिनो जायनि जाहोनाव बे आलट्रा हाइद्रे देसआ साननिफ्राय ओंखारनाया जोंनि जोंनि देहायाव नाङोबा गोबां बिबांनि बेराम बिगुरनि बेराम स्किननि बेराम जायो आरो बेनिखायनो जोङो गारि मथर सालायनायखौबो एसे खम खालामनांगौ आजिखालावथ मोब्लिबनि गोबां गारि ओंखारबा नालाय बेफोरखौ हायोबा बायांगौ नखरावनो गंब्रै गंब गाहाम गारि बाहायनाय बेखौ एसे खम खालामनांगौ बा मेेनटेन लाखिनांगौ बिनि उनाव बिदिनो गोबां गोबां जाहोनफोर दं नोंथां बे गासैबो जाहोनफोरनि जोंनि माबायानो जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारि मानो होनबा सुबुं माहारि बांनाय लोगो लोगोनो बे गासैबो गामिनि बा बे दंफां लाइफां दानफायनाय अरन बारिै सिफायनाय गारि मथर मटर सालायनाय दारिमिनाव गोबां बिबांनि थाव थावनि बिदिनो खैला माबा माबि सावनाय बेफोरो सुबुं माहारिनि गोनांथिनि थाखायनो ज जोब आरोना ओमफ्राय नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों नामा माबाफोर
नंगौ नोंथाङा जेरैबायदिहाय फोरमायलांबाय आबहावानि बागै थारैनो नोंथांनि जिखिनि फोरमायलांनाय आरो नोंथाङा सहस रावै बुजि मोननाय रावै फोरमायलांबाय थारैनो नोंथांनि जि बिबुंथि लाखिलांनाय गासैबो सैथो होनना बुंनांगोन बेनि बागैनो आंबो फंनैसो बुंनो लांदों जेनबा जोङो मानसि आरो दंफां लाइफां जोंहा नागारलायै नागारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दो दङ जेरै जों हां लानानै हगारो बे हांखौ दंफां लाइफाङा बोनानै लायो आरो दंफां लाइफाङा हगारनाय गेसखौ जोङो बोनानै लायो नङा होमबा नोंथां
औ
दा जोंनि आबहावा एबा बार मन्डलखौ संरैखा खालामो होनना बुङोब्ला दंफां लाइफाङा संरैखा खालामो मेइनलि दा गिबियावनो नोंथाङा बुंलांखाबाय दंफां लाइफां दाननाया जोंनि थाखाय जोबोर माने गाज्रि थासारि सोमजिहोयो जेरैहाय जोङो दंफां लाइफां जुदि गैयाब्ला जों मानसि जिबि हिसाबैबो जों थांना थानो हानाय नङा एबा जेबो जिब जुनाराबो थांना थानो हानाय नङा आरो दंफां लाइफाङाबबो थांना थानो हानाय नङा जुदि जिब जुनारा गैयाब्ला थ बेखायनो आथिखालनि आरो गोदोनि जि आबहावा बेखौ आङो मख'नांगोन नङा होमबानो गोदोनि दिनाव आबै आबौनि दिनाव जोङो गोबां जोंनि ओनसोला हाग्रा बारिजों दंफां लाइफांजों बुंफबनायमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोंनि सुबुं माहारिया बांलांनायनि जाहोनाव जोंङो थानो जायगा गैयिनि थाखाय दिनै दंफां लाइफांखौ दानस्रांनानै जोंङो बायदिसिना बेवहाय कारखाना बसायदोंसै थानो जायगा लादोंसै बेबायदिनो सानफा एफा जोंङो आथिखालनि दंफां लाइफांफोरखौ खौ दानस्रांलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनसै जाहोनाव जोंनि जिखिनि बारमण्डल एबा आबहावा बेफोर गुबुंनिफ्राय गुबुंले जानो हमनायखौ जों नुनो नुनो मोन्दों फारसेथिं जोंनि सेर सेरावनो दिनैनि दिनाव जोंङो गोबांखिनि कार खावा कम्पेनि बायदिसिना बायदिसिना फंनायखौ नुनो मोनो बैफोर फसंथाननिफ्राय नि धुवा एबा बायदिसिना गेस ओंखारो बैफोर खिन्थु जोंनि जिबिनि थाखाय जोबोर खहा गोनां होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो नोंथां दा गुबै जाहोनखौ नोंथांङा बुंलांबाय जोंनि आबहावा गाज्रि जानायनि गुबै जाहोनखौ नोंथां गिबियाव फोरमायलांबाय जेरैहाय आथिखालाव गारि मथर बांनाय आथिखालनि सुबुं माहारि बांनाय जेरैहाय सुबुं माहारि बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा जोंहा गारि मथरा बांबोदों आरो सुबुं माहारि बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा थानाय जायगाफोरा खमायबोदों जाहोनाव जोङो बायदिसिना दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै जोंङो थानो जायगा लानो थानो थानायनि थाखाय जायगा खालामनो गोनां जादों बेबायदियैनो आथिखाल आबहावाफोरखौ जोङो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानायखौ नुनो मोनो नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो जोंङो आथिखालनि समाव एबा गामि ओन ओनसोलाव जोंङो टाउन सहर एबा नोगोरनिख्रुइ जोंङो बांसिनै गोगो आबहावाखौ जोंङो मोननो थांङो मानो होनना बुङोब्ला टाउन सहराव जोंङो गोबां रोखोम रोखोमनि दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ जों नुनो मोना नाथाय आथिखालनि समाव जोंनि गामि ओनसोलावबो जोङो गोबां माने दंफां लाइफां दानस्रांस्रियावबो दानफै बैसोआवबो जों माने गोबांखिनि आरो गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां थाबावनायखौ जोंङो नुनो मोनो एबा दिनैसिमबो गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राया जोंनि गामि ओनसोलाव दंङो बे लेखायैनो जोंङो गामि ओनसोल ओनसोलाव थायोब्ला टाउन सहर एब गोरनिख्रुइ जोंङो बांनै गोगो आबहावाखौ मोननो हायो आरो नोंथां
औ - औ
जेरैहाय जोंङो फुंनि समाव जोंनि गामि ओनसोलाव जोंङो सिखारनानै बिसनानिफ्राय सिखारनानै जोंङो दसे बेरायग्लांनानै गोगो आबहावाखौ जों जानो हायो आरो मोनाबिलि समाव जोंङो दसे बेरायग्लांनानै जोंनि गामि ओनसोलाव जोंङो गोगो बारहावाखौ जानो हायो नाथाय टाउन सहराव नोंङो सानखि हर गारि मथर खारबाय हानायनि जाहोनाव सानखि हर बेबायदिनो कम्पानि एबा खायसे फसंथानफोराव खामानि मावबाय थानायनि जाहोनाव उखुन्दै गबाय थानाय नि जाहोनाव जोंङो बे टाउन सहराव जोंनि गामि ओनसोलनि बायदि गोगो बारहावाखौ मोननो थांङा आरो नोंथां बेखायनो आबहावा होनना बुङोब्ला जोंङो बे मोननै ओ रोखोमनि फारागथिखौनो मोनो जेनेबा गामि ओनसोलनि आबहावा आरो नोगोर ओनसोलनि आबहावा नंङा होमबा नोंथां
औ - औ - औ
दिनै नोंथां आं बेखौनो नोंथांनिसिमबो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि माने ओ दंफां लाइफां दाननाय एबा दं फां लाइफां खमायलांनायखौ नोंथांङा नुयो नामा आरो नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दि माबायदि आबहावा दङो बेखौ आंनो नोंथांङा एसे फोरमायना होगोन नामा
औ- औ नोंथां जोंनि जायगायावबो माने खासे बिफां लाइफां दाननायखौ नुनो मोनदों जेरै बुङोब्ला माने हादान सिफायनाय बुंब्लाथ नोंथां मिथियो नालाय
औ औ मिथिगौ मिथिगौ
माने हादान सिफ्लायनाय बिदिनो दाबसे जायगायाव माने हादान सिफायनानै मानि मानसिफोरा मा खालामो दंफां लाइफां दानफायनानै हा गावनि खालामनानै दखल खालामनानै लायो आरोना माने हाग्रा सिफायनानै हाग्रा बै हाग्रा जिं जिं थानानै हाग्रा दंफांखौ सिफायनानै बिसोर खल खालामना लानानै इसेबां गिदिर गिदिर हाग्राखौ दानफायनानै सावनानै माने लांदां खालामनानै बिसोरो मिथिंगाखौ माने खावसेनो लांदां खालामखायो आरोना जों बेबायदिखौ नुनो मोननाय जादों खायसे खायसे जायगाथिं जायनि जाहोनाव बिफां लाइफाङा जोंहा सेयैनो माने धंस'बा खहा जालाङो माने जायनि जाउनाव बिसोर बिफां लाइफां दानफायनानै फिन खनसेबाव आरो बिफां बिसोर गायफिननायखौ जोङो बारा नुनो मोना गायबाबो खम माने जों बेबायदि दङ जोंनाव आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव माने बेसेबां बिदि आबहावाया गाज्रिबो नोङा मानो होनबा जोंना गामि ओनसोलसो नालाय माने जोंबो माने मोजां थारैनो माने जोंबो मोजां थासारियावनो दङ माने जोंबो सो सोहोरनिफ्राय एसे जानगाराव दं नालाय